हेल' नोंथां, औ खुलुमबाय नोंथां।
रावबो गोजोन्थों गिबियावनो नोंथांसिम मोनाबिलिनि गाहामलायनाय बावनाय थाबाय नोंथां।
अ नोंथांनिसिमबो गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहामनायखौ जासिननाय थाबाय नोंथां।
औ। अब्ला नोंथां आं नोंथांनिसिम कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव एसे फोरमायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां। औ नोंथाङा सम मोन हागोन नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां हागोन हागोन होनबा नोंथाङा?
बर'फोरनि जि हाबा जायखौ जों जुलिनो बेनि बागै आं एसे बुं रोथि आरो नोंथां।
जागोन जागोन नोंथां नोंथाङा गुसुङै फोरमायना होगोन नोंथां।
औ जागोन नोंथां दा जोंहा जे जुलियार नोंथां जायखौ जोङो हाबा होनो हाबा फोरबो। बे माने जे जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे एंगार हायि समाजारि नेमखान्थि आरो नोंथां‌
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेखौ बयबो मिथिखायो।
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
उम बेबायदि नो जोंहा जे गोदो बर'फ्रा मोनद' रोखोमनि जुलि खुङोमोन ना खोनानो नुदोंमोन आरो ना नोंथां। औव बेबायदिनो बेफोर जुलिया जाबाय जि गिबियाव जोंहा समाजारि नेयम खान्थि। माने समाजजों खुंजानाय हाबा आरो ना नोंथां जेबा जुलि। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय ओ बोनानै लांनाय नोंथां।
औव नंगौ नंगौ नं
औव आरो मोनसेया जाहैबाय गोरजिया नोंथां गोरजिया थानाय थांनाय औव आरो खारसननाय आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औव आरो जोंहा गोदो गोदाय खोनानो मोननाय बायदिब्ला आरोना नोंथां जे जोंहा जि हिनजाव गोदान नायनो थांङो दा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
औव बेखौ माने ओ जोंहा बर'फ्रा बांसिन रबिबार उम रबिबार एबा रबिबार सानखालि बांसिन नायनानै थांनाय जायोमोनना खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां।
दार
आरो जोंहा जेखि जि जुलि सानाव आरोना नोंथां से लामानि दरखं मोखाङाव जि एबा गेटाव जोंहा जि थालिर दंफां गायोना नोंथां थालिर जरासे गायनाय जायो नालाय नोंथां
नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
औव बेखौ माने जोंहा बर'फोरा मोनसे मोजां गाह एबा गाहाम नेरसोन बुङो होननानै सानोमोन आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां
आरो जोंहाथ' हाबाआव एबा जुलियाव जि जोंहा जि बिबान बानो नालाय नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां।
औव जोंहा बेयाव बिबान बा बिबान लायनो थांनो जोंहा गंनै थिंख्लिनांगौ जायो नोंथां।
नंगौ नंगौ
औव आरो बे थिंख्लियाव जोंहा सुनैजों सावगारि आखिनाय जायो आरो ना नोंथां माने दड्र' खालामनाय जायो। औव बिदिनो जोंहा गंनै थिंखलि नलाय जोंहा गंसेयाव साननि आरो गुबुन गंसे जोंहा अखाफोरनि थिंखलि बारनाय जायो एबा सावगारि आखिनाय जायो आरो नोंथां।
औव नंगौ नंगौ नोंथां।
औव आरो जों जोंनि जे थिंख्लि आरोना नोंथां औव बेखौ जोंहा माने लानो थाखाय जोंहा जि बाननाय गन एबा जायाव जेराव जों बेखौ बानगोन आरो नोंथां औ बेनि माब एबा जि औवा एबा बिनि जायखिजायागौमोन आरो नोंथां।
ंगगंग
बेनि गुदिथिंजाय माने जे साननि सावगारि आसखिनि जे थिंखि आरो नोंथां।
नंगौनगौदों।
औ बेखौ माने बे एकन्टनि गुदिथिंजाय लायो होननानै आं खोनदों आरो नोंथां।
नंगौ नंगौनो सार नोंनो।
आरो गुबुन फारसे जोंहा बिजौजाय अखाफोरनि थिंख्लि जबा अखाफोर आखिनाय थिंख्लिखौ दोननाय जायो आरो ना नोंथां।
आरो जोंनाथ' आबौ बैरथि आरो
बारलाम्फा माबा बारलाम्फा नांथारगौ जायो नालाय नोंथां।
सबनांगौ होन
औ
औ बिथांमोना गोबां मेथ मेथाइबोबो दाबो जेरै ज बारफाया बेर न लया औाय औ
औ आरो जोंहा माने गोदो बर'फ्रा माने जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैया होननानै। खोना मोननाय जादोंमोन आरोना नोंथां औ बिब्दिनो जेरै बेखौबो बिथांमोना बा गोदोनि आबौ आजौमोना मोना खनदों आरो जेरै बेदरनि माबा ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ जौनि फुख्रि।
औ
बायदि आरो नोंथां। आरो जोंहाथ' हाबानि हाबानि अखानाय एबा हाबानि हालिनाय मोनायाव दसे समखौबो थाङा जों हाथासुनि खुरनाय जायो आरोथां।
नंगौ नंगौ दं।
बेयाव जोंहा गोबां नेम दङ जेरै जोंनो गिबियाव जोंनो हााथानांगौ जायो नोंथां।
औ
औ माने जोंहा हाथा नङाबानो हाथासुनि जाया आरो नोंथां।
न'नोबोनो गथाथार
औ
उ
बेबायदिनो जोंहा बे हाथासुनिखौनो जोंहा हिनजाव गोदानखौ एबा खैना गोदानखौ जोंहा गिबि खेब बा जि बर एबा हुवा ग नो जोंहा जानो थाखाय गिबि खेब ओंखाम गोदान ओंख्रि गोदान संना जाहाय जायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
द आरो बेयाव जोंहा अनला खारै थैयो आरो नोंथां जोंहा खैना गोदान दा जि ओंख्रि ओंखाम संगोन बेयाव जोंहा ओंखामाथ' थाखै जानो।
गौगौगौगौ औ आरो बेयाव जोंहा अनला खारै सं गौ माने जोंहा अनला खारै संनायनि गुबै जानानै थार माने जोंहा
जे खैना गोदान बेखौ नायनो थाखाय जे संसाराव माबायदि बिथाङा जोंहा जेरै सोलिलांगोन बिनि सोमोन्दै रोखोमै एसे फोरमायनाय रखम जायो आरो नोंथां औ आरो बे आरो बे ओंखाम खैना गोदाननि जि ओंखाम गोदान खुरजेनन्नाय बेखौ
नगगदों जोंहा फर गोदानजों आरो फरजों लोगोसे थाफानो गि लोगो जायखौ जोङो निदा एबाथरा बेमार ज
औ बिथां सानैया जाग्रानै उन दसे समनि उनाव जोंहा गामिनि रायजो राजा सानैसो लिंनानै बिसोरनो जाहोनाय जायो नोंथां अब्ला औ खोनादों नोंथां। अब्ला हेल नोंथां नोंथां बुं रावखौ खोनादोंना औ खोनादों अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा जायगायाव बिब्दिनो नेमखान्थि बायदि खुंनाय जायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
हागोन हागोन नोंथां हागोन फोरमायनो हागोन होनबा नोंथां आं
आं जोंनि गामि ओनसोलावहाय
हाबा बा जायखौ जोंहा समाजावहाय समाज एंगारहायै सोमोन्दो दं जायखौ हाबा होननानै बुङोना नोंथां औ समाजाव माने बे मोनसे एंगार हायै सोमोन्दो ज गोनां माने जुलिा जायखौ जोंहा जुलि होननानै बुंगोन। ना गामि ओनसोलावहाय हाबा हाबाखौहाय गोबां रो खोमै जानाय नुनो मोनसै दानि जुगाव। जेराव जोंहा फार्स्ट नों दहाय होलांनाय बायदि मोनसे हाबा माने हाबा होननानै बुङोब्ला जोंहा माने गोबां रोखोमनि दङ जेरै नोंथाङा दहाय बुंलांबाय मोनद' माबाफोरनि हाबा बे फोरनि सोमोन्दै बुंलांबाय नोंथां थिग बेबायदिनो आंबो जोंनि गामिनि सलाव जानाय हाबानि सोमोन्दै एसे खिन्थाहानायसै नोंथां जेरै हाबा जानो थाखाय जोंहा फार्स्टआवनो जोंहा
औ नंगौ नोंथां थारैनो
न'खर ना जोंहा मोां गनायथि गोनां हाबा माने समाजारि हाबा होननानै बुंजानाय जानाय नङा
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जुदि बे
औ
एबा अबेबा दोनखारलांना हाबा बेखौल हाबा होननानै गनायनाय जानाय नङा नोंथां।
औ नंगौथ आरो।
गिदिर जुगारथ' जोंहा हाबानि अनगायैबो जोंहा कर्ट मेरिस लानानैहाय सोरबा ओरैनो माने हाबा खालामालासिनोबो संसार जाग्राबो दंसै दानि जुगाव नंगा नङा होमबा नोंथां।
औ एबा जेनेबा फिसा फिसा मन्दिरफोर
माने कर्ट मेरिसखौ मिसिगोन सानैजोंल' माने मोनथिनबाय माने साखि थाबाय सोरबा सासे माने कर्ट मेरिस जाबाय आरो ना बिदिखौ होनदोंमोन थारमाने आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माने समाजारि हाबा होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनि गामि ओनसोलाव जेन'बा जोंहा आबै आबौ बा बाय बाहागि बिदा फंबाय बिमा बिफा मोननैबो न'खरनि मिलायलायनाय मिलायखांनानैहाय मोनसे जुलि जानायखौसो जोंहा समाजारि होननानै गनायथि होनाय जायो आरो नोंथां।
जेरै जोंहा गामि ओनसोलावहाय मोनसे हाबा खालामनोब्ला माने फार्स्टआवनो जोंहा खबर खबर थांग्राय जायो नोंथां। जायखौ जोंहा खबर होननानै बुङो। बे खबर थांनायाव जोंहा हिनजाव गोदान हौवा गोदान लोगो मोनलायनो मोना। माने बे खबरावहाय जोंहा गामिनि गावबुरा आरो बिफा थांगोन आरो गामिनि माने गोरायुं जेन'बा एसे बुजिना सुबुंफोर जोंनि देरसिन
देरसिन गामिनि गोराबो ना नोथां जायखौ
बिसोर जानाय बा माने खबराव थाङो आरोखि हिनजावनि न'खराव थाङो माने बे हिनजावनि न'खराव थांनानैहाय माने जोंहा रादाय खाबोयो जोंहा हाबाखौ माला थि लानाय जागोन माला थि लागोन बिदि रादाय थानानैहाय फैयो। थिग बेबायदिनो
बेहायदिस मोनसे माने टाइम लानाय सम लानानैहाय एथ' थारिखाव हाबा जागोन होननानैहाय जोंहा। मोनसे थि खालामनानै फैयो आरो ना नोंथां आरो बे थि खालामनाय थारिकखालिनो जोंहा हाबाखौ खालामगोन होननानैहाय फैफिनो जोंहा न'फारसे हौवा गोदाननिफ्राय थांनाय न'खरनि मानसिफोर
औ।
आ बे मोनसे हाबाखौ जाफुंहो थाखाय जेब्ला थि थारिख सफैयो ना नोंथां
औ।
थारिखावहाय जोंहा माने थासारि हाबा बानायनाय जायो जेरै सोरबा गारिजों गारि गंसे गारिजोंहाय कारफोर थाबाय बेजोंहाय लायनाय जायोन आरो ना नोंथां। लानानै फैनो थियारि
औ औ नंगौ थारैनो।
जा गोमजा बेबायदिनो गाजा गोमजा हाबा जा हिनजाव होयोना नोंथां? जेनेबा हाबा जोबखां माने जाखांनायनि उनावहाय माने ना नोंथां माने गामि ओनसो लावहाय माने थांफिनो आरो जेनेबा हिजाव गोदानि बिमा बिफा गावबुरा बायबाहागि फैफायो बिसोरबो थांफिनजोबखाङो। आरो थांफिनखांनानै थिग बेबायदि एखौहाय आदमंगल होनना बुङो बेखौहाय जोंहा हाबा जाखांनायनि उनाव सातदिन उनावहाय थांनाय जायो आरोना नोंथां। जायखौ जोंहा जेन'बा हिनजावनि फिसाफोरनि जेन'बा जि जोम थफ्ला थफेहाय मिथिनाय जायो जायखौ ना?
फाय माने जि जोम लायनो थाखाय माने थाङो आरोना नोंथां हिनजावनि न'खरावहाय बेजों बेयाव थांनाय टाइमावहाय ओमफ्राय दा जेन'बा लाइमोन हिनजाव जेनेबा सिख्लाखौहाय जरासे बा सेंग्रा जरासे लानानै थांफानाय जायो आरो नोंथां बेजोंनो लोगोसे जोंहा जौ
औ नोंखौ।
गोरान आरो जोंहा समाजारि जेनेबा बर' सुबुंनि हाबायावहाय दङ आरो बे नेमाहाय। लानानै थांनाय जायो। बेबायदि जोंहा उम नेम नालाय औ नोंथां। हरैहाय गावनि न'खरावहाय
औ।
खुंहैनाय जायो आरो नोंथां। बे नेमखान्थि हाबा लायोबा आरो होनबा। नोंथांजो औ नोंथां होमबा जोंहाहाय रायज्लायनांगौ टाइमाबो जोब्बाय ना। होमबा गोजोननाय थाबाय बेखिनि टाइमखौहाय आंनो समाय होनायनि थाखाय ना नोंथां। औ नोंथां ओं। थारैनो गोजोनथों औ आंबो जोबोद गोजोनबाय नोंथां। औ नोंथां।